हेलौ नों
औ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नोंथां आं ओरैनो दंथ'यो मानो कल खालामदोंमोन नोंथां?
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव नोंजों रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ फन हरदोंमोन आरो ओ नोंथाङा एसे सम मोननो हागोन ना नोंथाङा आंनो
औ थागोन दे नोंथां
औ नोंथाङा जोंनि न'खराव फिसिनाय बा न'खराव फिसिजानाय जुनारफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन दे बिदिब्ला जागायनोसै जोंहाथ' जोंनि बांसिन न'खरफ्रानो सरखारि साख्रि जोबा नालाय बांसिनानो जोंनिया आबाद आरो बायदिसिना बिजनेसजों सोमोन्दो गोनां दा बेनि गेजेराव ओ जोङो न'खराव जिब जुनार फिसिनानैबो न'खरनि रांखान्थियारि जेंनाजों एसेबाबो ओ मोगा मोगि जाबोदों आरो दा जोंहा बेवहाय न'खराव फिसिनाय जुनारफोर होननानै बुङोब्ला जोंनिया गाहायै मोसौफोर दङ आरो बोरमा अमा दाउ आरो बेनिफ्राय बायदि रोखोमनि जुनारफोर लायो नाथाय जोंनिया बांसिन बर' न'खरफ्राव एबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुनाय जुनारफोरा बेनो जाहैबाय अमा दाउ मोसौ निया ओ जोङो गोदोनि समाव जेरैबायदि आदबजों जोङो जुनारखौ फिबिदोंमोन जेरैहाय अमाफोरखौ जों मासे मानैनोल' लाबोदोंमोन नथाय दानि गोनोखोआरि समाव एबा गोनोआरि जुगाव जों नुनो मोन आथिखालाव ओ अमानि फार्म खालामनो जों गोबां मुलाम्फा मोन्नायखौ नुनो मोन्दों एबा दाउनि फार्म खालामनायावबो जों गोबां मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेफोरबायदि ओ बिजनेसखौ मावनो थाखाय एसेबां गुवार जायगानि गोनांथि जाया जेरावहाय जोङो अमा फार्म खालामोबा मोनसे फिसा जायगायावनो जों खालामनो हायो आरो दानिया जों खोथाखौ ओ गोथौआव सावरायनायनि सिगां आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे जों मा मा जुनारफोर फियोबा माबोरै फियो बेनि सोमोन्दै इसे खोन्था फोरमायदोलाय आंनोबो
औ औ जोंनि न'खरफोरावहाय बर' न'खरावहाय फिसिनाय जुनार होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै मोनथि थिनानै मोनो जे दाउ बोरमा हांसो अमा बेफोरखौनो जोङो गुबैयै फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दाउखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गोबां जेबो रां रुफा बा गोबां जायगाफोरनि जेबो गोनां थि जाया मानो होननानै बुङोब्ला दाउखौहाय जोङो एसे जायगायावनो ओ फि फिनानै लाखिनो हायो बेखौहाय एसेबां मानि माने जोथोन लानो गोनां जाया आरो नों थां बेनोहाय एसे आदार होनानै होनो हायोब्लानो बेखौहाय फिसिनानै लाखिनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बियो बारिफोरावनो खारथिं खारथिं आदार नागिरनानै गावनि आदार बुथुमनानै लायो बेखौहाय दसे दनै समावहाय बा दस से सम ओ आदार होनानै दोनोब्लानो जायो आरो नोंथां। बेयोहाय ओ माइरंबा ओ बेफोरबायाददिनो माइफोरखौ बुथुमनानै जानो हानाय बिसोरनि गोहो थाखायो आरो। बेफोरबायदिनो इ बेफोरो हानिफ्राय खानस्रि बा एम्बौ एनला एम्फौ एनला बेफोरखौहाय बुथुमनानै जाखाग्रा मोनसे जुनार आरो बेफोरो बेफोरनि अनगायैहाय जोङो मोसौखौ ओ फिसिनायखौ खौ नुनो मोनो मोसौखौबो जोङो एसेबां माने ओ जोथोन लानो गोनां जाया मानो होननानै बुङोब्ला बेखौहाय जोङो ओ लामा सामा बा दुब्लि फोथारफोराव खानानै दोनोब्लानो बिसोरो गांसो जानानैहाय ओ थांनानै थानो हानाय मोनसे गोहो दं आरो बिसोरनियावहाय नाथाय बेखौहाय एसे दैज्लां बोथोरावहाय अखा हाबाय थायोब्ला बेनोहाय एसे दानाफोर होनो गोनां जायो। दाना होनो हायाब्लाबो जोङो बेखौहाय ओ बिफांनि बिलाइफोरबा ओ जिगाबफोरखौहाय जाहोनानै दोनोब्लानो बिसोरो थांनानै थानो हानाय बिसोरनो मोनसे गोहो दं आरो बेफोरबायदियैनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय बा गोदोनि दिनावहाय मोसौ बोरमाफोरखौहाय फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन मोसौ गायनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो गाइखेराबोथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां होननानै जों गासैबो मिथियो बेफोरबायदिनो गाइखेरखौबो जोङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो बेफोरबायदियैनो जोङो मोसौ गायखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो मोसौ हालुवाखौहाय जोंनि आबाद मावनायावहाय ओ गोनांथि हिसाबै जोङो ओ फिसिनानै लाखिनायखौ जोङो मिथिनानै मोनदोंमोन ओ गोदोनि दिनाव थ' जोंनि बर'फोराहाय आबाद मावोब्लाबो ओ टेक्टरफोरजोंहाय हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनाव एसेबां जौगानाय नङामोन जोंनि बर' हारियाहाय। बेनिखायनो जोङो मोसौ हालुवाजोंनो ओ हालफोरखौ एवनानै आबाद मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो मोनो अमाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो ओ उफ्रिनि गोनांथि जायो बर' हारियाथ' ओ सेरेब जुमाय संनानै मोन जे ओ न'खर दानाय हारि नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोङो जौ सेरेब संनायनिफ्राय उफ्रै जा ओंखारनाय बेखौनो जोङो ओ मोसौ बोरमानोबो होयो एबा अ-अमानोबो गुबै आन्दार महरै होनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि न'खरनि लामा बा खाथि खाला जायगाफोरावहाय ओ जा थास' बिफां थायो बेफोरखौहाय हानानै लाबोनानै बेखौहाय रुनानै जाहोनायखौबो जोङो अमानो नुनो मोनो आरो आदार हिसाबै बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोराथ' माइ आब बाद मावनायखौ जोङो गासिबो मिथिखायोबा गासिबो न'खर न'खर मावखायो। बे माइ आबादनिफ्रायबो जोङो जा माइरं दिहुनो बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां रोखोमनि बा गोबां बुरजा ओ गुन्दैफोरखौ मोनो बेफोर गुन्दैफोरखौनो जोङो ओ अमानि आदार हिसाबै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायाददियैनो
जोंहाय बेफोरखौ लानायानानै बा बेफोरखौ फिसिनायनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनानै न'खरखौ सुंथालांबोनो हादों आरो नोंथां।
औ औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे जोंहाथ' बेफोरबायदि ओ बिजनेसखौ मावनो थाखाय एसेबां गोजौ रोंगौथि बा गोबां रोंगौथि थानायनि गोनांथि गैेलया। जोंहा बे बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जों मावै मावैबो सोलोंबाय सोलोंलांनो हायो दानि थांआनो आंनि सिगाङ बुंनाखाबाय जे जोंहा बेफोरबायदि जिब जुनारफ्रा मिथिंगानिफ्राय मोननाय आदारफोरखौनो जायो होननानै औ थारैनो सैथो बाथ्रा। जोंहा जेरै मोसौफोर फिसियोब्ला दा दानि समावथ' जोङो ओ मोसौ जारसिबो जों मोननो हायो जेरावहाय गाइखेरनिफ्राय जों। मुलाम्फा मोनो जेराव जोङो सानसेयावनो गोबांबार गाइखेर सेरनो हायो दानिया जों माथाम माबोरै जुदि मोसौ जारसि लानो हायोब्ला अब्ला जों बेवहाय न'आव जुदि जोंहाथ' सरकारि साख्रि मावोब्लाबो सरकारि साख्रिनिफ्राय मोननाय बेथनफ्रा दानि समाव जोङो बेेंनायाव एबा न'खरनि रांखान्थिारि जेंनायावसिबां। थोजासे नंजोबा दा बिनि थाखायनो जोङो हायोब्ला न'खराव जोङो माखासे। फिसा फिसा बिजनेसफोर मावनानै न'खरनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादखौ बायनो हायो जेरैहाय जों जुदि मासे ओ सरि माब्रै मोसौ जारसि लायोब्लाथाय हमनानै ला मा से मोसौ जारसे दिनावहाय बा लिटार गाइखेर हैयो अब्ला जोङो माबा मोसौ जारसिनायाव जोंहा बा लिटार हमनानै लायोबा मासे नैजिबा लिटार जों गाइखेर मोनो। जेरावहाय जों दानि समावहाय। गाइखेरनि बेसेना से लिटारानो द'जि रां बा बिनिख्रुइ बांसिन। नंगौ नोंथां दा जों बेखौ नायोब्ला जोंहा थांनाय मुलाफा थांनाय जि खरसा बे खम जायो आरो मोननाय मुलाम्फा बे बांसिन आरो। दा आरो गुबुन गुबुन जेरै जोंफोर दानि समावथ' गोदान ओ मुगाजों गोरोबनानै दाउखौ फिसियोब्ला जों जेरै दानाफोर होयोब्ला नांगौ बायदि दाउखौ जोङो बेरामफोर जायोब्ला नायफिनोब्ला दानि समावबो गोबां जों मुलाम्फा मोनो मानोना दाउ
मासे दाउ बिमायानो जोंहा जिथा जिनैथा बिनिफ्राय बांसिन फिसाफोर होयो। आरो अमानि बाथ्रा बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथि खागौ जोंहा अमाया बोसोराव ओ आंसिबां सियर रोङा अब्लाबो खनै फिसा होयो नामा जोंहा बोसोराव दा जों खननै फिसा होयोब्ला जोङो जिथाम अमा बिमा फिसियोब्लाबो मासेयाव जों जुदि दाइनथा हमब्ला जों दाइनज दाइनजिथा ओ अमा फिसा मोननो हायो आरो दानियाथ' जोंहा बाजाराव मा फिसा मासेनि दामा थामरोजानिफ्राय ओ थामजिबा जौ बेसिम जों थांनायखौ नुनो मोनो आरो। अब्ला जों गासैखौबो नायोब्ला जोंहा सांख्रि मावनायनिख्रुइ साबसिन नै बेेओ मुलाम्फाखौ जों दा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमाय। दा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओ जुनारफोरखौ बांसिन फियो आरो माबायदिहाय फियो एसे आंनो फोरमायना होनाय।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि गोबां रोखोमनिओ जुनारफोरखौहाय फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरैैहाय अमानि फार्म बायनायखौ आथिखाल जोंनि ओनसोलाव हाय। जों गोबां नुनो मोनदों ओ अमानिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि रां आरजि बुंनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो मिथिखायो जे अमानि बाहायथिया जोंनि बर' समाज हाय माबायदियै गोसारबोदों बा माबायदियै बांबोदों आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे से केजि अमानि गाहाय एबा बेसेना ब्रैजौनि सायाव थाङो आरो नोंथां बेनिखायनो अमा मासेनि ओ बेसेनाहाय गोबां रोखोमनि बा गोबां बुरजा जानायखौहाय जों नुनो मोनदों थिग बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि बर' सुबुंफोराहाय अमानि फार्म बानायखौ जोङो गोबां रोखोम नि नुनो मोनबोदों आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे आसाम सोरखाराबो जोंनि अमानि अमा फिसिनायनि थाखाय गोबां रां अनसुंथाइ होनायखौ। खौ जों नुनो मोनो बा अमानि फार्म बानायनो थाखाय अनसुंथाइ होनायफोरखौ खौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो अमानि गलारखौ लुलायनानै होनानै बा अमानि फिसिनो थाखाय अमानि रांफोर हरनायखौ जोङो नुनो मोनदों जोंनि गामि गफा ओनसोलफोरावहाय। बा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे बोरमा अमा दाउ फि सिनायनि मुङावहाय गोबां रां अनसुंथाइ होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां। बेफोरबायदियैनो जोंनि गामि ओनसोलाव अमानि फार्म बारायनायनि अनगायैबो मोसौ बोरमा बा दाउ हांसोफोरनि फार्म बानायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि अमा दाउ बोरमा फिसिनायनि अनगा अगायैबो बेफोरबायदिनो दाउ बोरमा अमा फिसिनायाबो जोबोर अमाफोरजोंनो समान समान रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। बेफोरनि अनगायैबो आथिखालावहाय जोङो गोबां नुनो मोनबावो जेरैबायदि बयलार बा कयलार बेफोरनि ओ फार्म बेफोरखौबो जोङो गोबां गोजौ थाखोनि बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। नाथाय गोदोनि दिनावथ' बे बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि एसेबां साननो हानाय बा साननो हानाय गोहो गैयामोन आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो गोदोनि दिनाव ाय बेफोरखौहाय फिसियोब्लाबो जोबोरैनो खम नुनो मोनोमोन। जेरैबायदिहाय मासे मानै बा मानै माथाम बेफोरबायदि फिसिनानै गावनि न'खरखौ सोलिलांनो आन्था बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। नाथाय आथिखालावथ' गासैबो साननो हानाय गोहोफोरा गोसारगासिनो दं बा गोजौ फारसे थांगासिनो दं बेनि थाखायनो जोङो गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो फार्म बानायनानैहाय बेफोर खौ फाननानै मुलाम्फा जानायजों लोगोसे आरोबाव बांसिनै फिसिनाय फोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथाङा जोंनि गामि गफा ओनसोलफोरावहाय। नोंथाङाबो नोंथांमोननि गामिखौ काउन्सिलफोरावहाय माबायदि फिसियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां
जोंहाथ' समाबो जाबोबाय नोंथां बिदिब्ला जोङो उननि समफोराव ओ सम लानानै मोजां आयदानि सायाव सावरायन सावरायनोसै नामा आोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ गोजोन्थों।